हेल' खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
हेलौ।
औाव खोनादों बुंलाय।
लास थाख खोनादों नोंथांनिखौ।
अ खोनादोंना नोंथां।
ओ दा जोङो आबादनि सोमोन्दै रायलायनोसै रायलायनोसै आरोना आबादनि सोमोन्दै एसे रायलायगोन जेरै आाबद आबादाव माइ दोङो
औ।
माइ माइखो जोङो गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो ओ माइखो जोङो फास्ट गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो माइलि बायग्रोनांगौ जायो माइलिखौ जोङो बाजाराव लायना फैनानै न'आवनो जोङो द जब्लासे एसे एवनानै जोङो खोथियाखौ फैयो आरो ना। एसे। फोनानै जिथिया खोथियाया एसे देरां देरां जाबाय अब्लानिया एसे हासार सारना होयो आरोना। एनिफ्राय खोथियाया जेब्ला जौगोन। फुजानाय जागोन गायजानाय जागोन। अब्ला जोङो दुब्लियाव माइ गायनो हखौ जोङो एसे फोमोनग्रोनानै लायो आरोना। गो ओरैनोथ' दा टेक क्टरजों एवनानै फोमोनो आरो ओमफ्राय गोदो माबा माबाजों मोसौजों एव हाल एवोमोन आरो दाबो दाथ आरो ट्रेक्टर होबाय नालाय। ट्रेक्टर जों एवनानै जोङो माइ गायनो गोनां हाखो जोङो फोमोनो आरो से हाब्रु खालायनानै दोनो ओमफाय जोङो खोथियाखो जोङो उम फुनानै जोङो दुब्लियाव लाना थांनानै इहायनो गाहैबाय आरो ना ओमफाय गायखांनायनि उनाव एसेक गाय माइ गायहांनायनि उनाव एसे जौबाथाय हाग्रा जायोना बे हाग्राखो फुना होनांगौ आरो ना होनब्लासो माइआ एसे जायो।
थारैनो।
बेनिफ्राय जितिया जितिया माइया
औ
जि जितिया माइआ ना ओसे माबागोन फिथाइ ओंखारहां ओंखारहां जागोन अब्लानिया माइआ एसे एम्फौ जायो आरो बे एम्फौखौ खारहोनो थाखाय मुलि बे बाहायनाय जायो खायसेया बाहायो खायसेया बाहाया आरो ना बांस थानो बाहायनाय ओं नुयो आरो बाहायनाय जायो। बेखो बाहायखांनायनि मुलिखो बाहायखांनायनि उनाव जेतिया माइआ जाबाय मोनबाय अब्लानिया जोङो हानानै लाबोनानै न'आव फोरान फै न'आव एसे हाना लाबनानै मुथि हाना लाबोयो नालाय मुथिखो एसे दोनफैयो जमान हानानै बेनिफ्राय माइखौ मारा होयोना माइ मारा होनायाबो गोदो इदिनो मोसौजों माबायोमोन आरो ना माइखो मारा होयोमोन दा ओमफाय आरो टेक्टर मिचिन फैबाय नालाय टेक टरजोनो माबायो आरोना इ माबायो। नायो ओमफाय जोङो बे माइखोनो जोङो ओ फार्स्टआवनो जोङो बे माइ मोननायखो जोङो ओंखाम गोरलै जाग्रोयो आरोना माइखौ सौहैनानै माइखो जेरै माइ बुर माइखो जोङो बेगर मोनोना बे बेगरखो सान्दुंआव स्रिं स्रिं स्रिं फोराननानै माइ मिलाव स सहैनांगौ आरो ना माइ मिलाव सौहैनायनि उन नाव इनिफ्राय मा खालायो बे माइ माइरंखो जोङो बेजोंनो खालायजाफिननो हायो आरोना जेरै ओ बेजोंनो माइजोंनो अनलाबो ओंख्रि जाजायो देनानै आरो फिथाफोरबो जाजायो एसे आरो खला साफ्रिबो एवनानै जाज जायो आरो ना इदिनो गोबां खि दङो जेरै लाफा दङो लाइ दङो इफोर जाबाय मेसें बोथोरनि आरो जोगोनार दङो लाव दङो फ्राय इदिनो फोरो दैलां माबानि आरो ना बेयो दैज्लां बोथोरनि नोंथाङा आरो हाबानि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावगौ नामा एसे बुंनो हागोन नामा सुंद' बिबुंथि लाखिनो हागोन।
आबादनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला आरो औ खोनादों खोनादोंना नोंथाङा औ नेटवर्कनि इसु जादों खोमा खोनादोंना नोंथाङा?
ओ खोनादो दे खोनादो
आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला आरो माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद दंबावो नङा होमबा नोंथां?
उम उम अ दोङो
जेरैहाय मेसें बोथोराव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों लाइ लाफानि आबादबो मावनो हायो बायदिसि ना जोंना जोङो दा फान्थाव मिखि फान्थाव बा कबि बिजोंनो बायदि रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
उम नंगौ
बै फोरावबो गिबियावनो माने मेसें बोथोर जायो जेब्ला जोङो नै माइ फोखां माइ फोखङा बा माइ गायखांनानै जोङो जेब्ला एसे माने खरान बोथोर फैयो नङा होमबा नोंथां? अब्ला समाव जोङो मेसेंनि मेसेंनि खेथि बा मेसेंनि आबाद मावनो थाखाय जों बेखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। हालौवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो जायखि जाया आबाद बा नोंथाङा जा मावनो गोसो ओ हमना ला कबि गायनो बा फान्थाव बा फान्थाव मैखि बेफोरबायदि गायनायावबो जोङो दाथ' दानि बिथिङाव नुनो थाङो जोङो माने हासार बायदिसिना बेफोरखौ जोङो माने मेक्सिमाम मानसियानो बाहायनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगो।
हालेवनायावबो गोदोहाय जेरै जों नांगोल जुंगाल जों हालएवोमोन दानाथ' बिदि नंला दानिया एसे दावगाहांनायनि मु गा हिसाबै जोङो मा समनि माने आंखाल खम समनि थाखायनो जोङो माने बेगट ओ ट्रेक्टर बा पावा टेला बेफोरबायदि लागायनाय जायो आरोना खौ मावनानै जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो जेरै माइनि अनगायैबो जों गोबां गोबां रो बेसर फोनाय बायदिसिना सिबिं फोनाय बा सबाय मथ बायदिसिना गोबां आबाद मावनो हायो जों बेफारावबो जोंङो दिनि मुगायाव माने हा खौ नुनो मोनो आरोना हासार होनायखौ नुनो मोनो बेरा फारसे थिं बेफोरखौ मावनानै जोङो आं मोनसेल' बुंनो थांसै जेनेबा जोङो दा ओ हमना ला बेसर बेसरखौनो मावबाय जोङो बेसर मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो हायावनो हासार सारग्रोयो हासार होनानै। जोङो हालेवबाय हालेवखांनायनि उनाव जोङो। बेसरखौ फोबाय। फोनानै आरो खायफाफ्रा फोखांनानै एसे एवथाबनाय खालामो सायावनो एवना होयो माने जोङो जेरै- दाउ दाउस्रि दाउथुफोरा जायैबायदि जों सायाव एवो नोङा होमबा नोंथां? बेखौ एनिफ्राय जेला। खिलिबोगोन बा बिलाइ गांनै गांथाम जागोन अब्ला जों एम्फौनि मोनसे मुलि सारो। जों बेयाव। माने बिलाइखो एम्फौ जागोन होननानै एम्फौनि सारबाय बेनि उनाव जेब्ला। गांनै बिलाइआ गां थाम गांब्रै जाबाय अब्ला जों बेयाव खनसे दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आबाद नालाय बेयाव। मोने दै होयो जोङो बेयाव दैयावबो माने। बेयाव दानि जुगाव आरो हन्दा बायदिसिना लागायनानै जों मा दै होयो नङा होमबा नोंथां?
उम।
दै होखांनाय। नि उनाव एसे जेला देरगोन एसे गोजौ जागोन माने ओ। दुइ टिनि इन्सि सो थिया जायो अब्ला जों बेयाव आरो मोनसेबाव माने मुलिनि बा भिटामिन बायदिसिना मुलिखौ जों सारनायखौ नुनो मोनो। बाहायो नोङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय फैयै फैयै माने एसे देरबोनानै माने बिबार जेब्ला बिबार लाहांबाय अब्ला जों बेयाव मोनसे मुलि सारबावो महाफल होननाय मोनसे मुलि दं बेखौ जोङो सारनायखौ नुनो मोनो।
उम-उम।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादो नोंथां खोनादो।
बेखौ सारो बेखौ सारनायनि उनाव जों फिथाइया लाबाय फिथाया लाखांनायनि उनाव जों बेयाव फिथाइया लानानै फिथाइ लानानै मथा मथि जोङो मास मोनसे देर मास बिदिसो समयबाबो जों नेनो गोनां जायो नङा होमबा? बेखौ राफ थानायजों मानायजों बेखौ जोङो नेयो नेनानै मतामथि जोङो मेक्सिमाम ओ देर दुइ माससोआव जोङो माने बेखौ फुजानायनि लामायाव फैयो आरो मोननानै।
उम उम नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगो।
जों फुबाय। ससि फुबाय बिदिनो हाजिरा खामला बायदिसिना लागायनानै जों फुबाय फुनानै बेयावनो जोङो दोनबाय दंफाङा राननाय हिसाबै फुनानै दालांनानै। ओमफाय बेखौनो जोंनो मोन जायगा खालामो बा जायगा खालामबाय नङाबा न'आवबो लाबोबाय
आरो गोबांथारबाथ' न'आव लाबोन जालाबो जोंनो ओजोंहायनो जोङो सिथ्ला बायदि एसे जायगाखौ साफा खालामना लाबाय जायगाखौ साफा खालामना लानानै बेयावनो जोङो मारा होनो हागोन बे आरो ना
न
दाथ' आरो मोसौो मारा होआ नालाय ट्रेक्टरजोंनो बांसिनानो मारा होयो आरो खमब्लाथ' जोङो आखाइजोंनो जोङो मा होनो आखाइजोंनो बुस्रियो नोङा होमबा नोंथां
नंगौ
बेखौ मारा होखांनानै जों मा खालामो बेखौ जावस्रोदनाय खालामनानै न'आवहाय लाबोनाय जायो
उम
जादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ न'आव लाबोनानै मा खालामो बेखौ जोङो आरो फोरानफिनो बे बेसर माने बेगरखौ आरोना
उम उम
फोरानबाय फोराननानै सुबाय आरो सुनानै मोजाङै फोराननानै जों मा खालामो बेनि जों थाव मोननो हायो बेसरनि थाव थाव गुबै जों मोननो हायो आरो बेखौ थाव गुब बेखौ मोननो हायो बेखौ पियर थाव होननानै बि बिराद बेनिफ्राय थाव मोननो हायो थिग बेफोरबायदिनो सिबिं आबाद बे खौबो मावनो हायो सिबिं आबादखौबो जों मावो सिबिं आबादखौबो सिबिं आबादनिफ्रायबो जोङो मा थाव मोननो हायो आरो जों मागो दमासि फैयो जेब्ला मागो दमासियाव जों सिबिं आबादनिफ्रायनो जोङो सिबिंनिफ्राय जों मा फिथा जानायाव जों बाहायनाय जायो नंगोनना नोंथां
उम उम उम
थिग बेफोरबायायदि बिदिनो आरो बायदिसिना गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो नङा होमबा नोंथां थास' आबाद दङ जेरै फान्थाव मेखि बायदि सिना कबि आलु बिदिनो गाजर बायदि सिना गोबां रोखोमनि आबाद
उम गोबां रोखोमनि दं नोंथां। उम।
बेफोर बायदि गुबुन आबादलफोरनि बागैनो नोंथाङा माबालफोर फोरमायनो सानबावो नामा?
सानो सान माबाय जेरै आलौ। आलौवा ओ जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार माबा आरोना मैगं आरोना। गोबां माने ओं ख्रियावनो आलौ नङाबानो जाया आरोना। आलुखौ नांथारगौ माने। ए। जिखुनु ओंख्रि यानो जायाथों मानो। आलौखौ नांथारगौ
औ।
उम। आरो जेरै गाथा गाथा खौबो जोङो फोनानै दानना लाबो नानै जोङो सान्दुं आव स्रिं स्रिं फोराननानै जोङो बेनिफ्राय गोसोम गोसोम बे बेगर मोनोना बे बेगर खौबो जोङो फिथा जानो हायो आरोना देनानै। माने बेै फिथा लावदुम फोराव जोंङो गाथा होआ ना सिङाव मोनजायोना नोंथां? ओ बै बै गाथा थाया बेखोनो होयो आरो ना।
थारैनो।
उम। ओ नोंथां हेल'
औ खोनादों।
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय। दा जोंनि बे रायलायनाय टपिकनि सायाव बे खिनियावनो दोनथ'नोसै ना?
औ साबायखर थाबाय।
दे होमबा।
दं।